औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो आङो
आं नोंथांजों मोनसे आय दानि सायावहाय सावरायनो नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा फ्रि ना?
औ नोंथां फ्रियावनो दं
दा आयदायानो जाहैबाय मोन बर'फोरनि बिसार आरोना नोंथाङा बुजि मिथिदोंना बिसार बर'फोराहाय माबोरै गामिफोरावहाय माबा मोन जायो माने बिसार खुङो आरोना बिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां। दा गिबियावनो औ
फोजोनदो दे।
औ नोंथां। बिसार बिसार खुंनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर'नियावहाय माने गोदो गोदाय माने आबौ आबै आजौ आजैमोननिफ्रायनो मोनसे सोलिबो-सोलिबोबाय थानाय मोनसे खान्थि आरोना बेयो जोंनि बर'नि। दा सोरबा सासे सोरबा सा सासे जेनेब्ला सानानै लादो सोरबा सासे दाय मावोब्ला सोरबा सोरसे सिखाव खावोब्ला बिनि थाखाय माने गामियावहाय बिसारफोर खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां बिसार खुंनाय जायो दा दा गिबियावनो जोंहा ओ सासे हिन्जावजों माने सासे हौवाजों आरोना माने बिसोर सानैआहाय ओ माने जुलि जाखांनायनि उनावहाय माने संसारावहाय दावराव दावसि जानानै बिसोरो ओ गोजोननाय गैयैनि थाखाय गावसोर सानैनि गेजेराव गोजोननाय गैयैनि थाखाय माने नागारलायनो नागिरबाय आरो ना बिसोरो
औ नो
दा नागारलायनो नागिरनायनि जाउनावहाय जाहैबाय जेन'बा ओ सासे बे हौवायाहाय हिनजावजोंहाय थानो गोसोआनो गैथारला आरो ना नाथाय हिनजावा थानो गोसो दंमोन नाथाय जोंहाथ' संसारनि नेमखान्थि बायदियै ओरैनोथ' थानो मोना नङा होमबा नोंथां फाथैलाय बिसिथारनांगौ बिसार खालामनानै फाथैलाय बिसिथारनांगौ अब्लासो गामि माबायाव गामियावहाय रायजो राजा बयबो मिथि सोरो नागारलायबाय होननानै दा बिबदिनो गिबियाव जोंहा बिसार खालामनो थाखाय सासे गामि गोरायुं गावबुरा नां जायो नङा होमबा नोंथां बिनिफ्राय ओ आफादगिरि नेहाथारि बिनि उनावहाय जाय जेनाखि जे मेल मिथिं बे मिथिङावहाय माने रायजोफोरनो मिथिहोग्रा बा मि थिहैहोग्रा खौरां हैग्रा हालमाजि नांगौ जायो जोंहा ओ गिबियावनो जे गावबुरा ओ नेहाथारि आफादगिरि सावरायखांनायनि उनावसो रायजोफोरनो खिन्थायो नङा होमबा मिथि खौ लानाय जासिगोन बेबायदिनो
ओ नोंथां
दा दा जोंहा मिथिङावहाय बिदिनो बिसार खालामनायावहाय जेरै ओ सासे बिदिनो गय जरा फाथै जरा बावलायनानै माने सासे रायफोदग्रा अजा होनो आरोना बेफोरबायदि थालाय लाबोलायो बिनि उनावहाय हिनजावजों हौवाजोंखौहाय माने फाथैलाय बिसिनायखौहाय जों नुनो माबाया बिसिलायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। ओमफ्राय ओरैबायदि जेनाखि जेनाव जेरै हौवाया जुदि हिनजावखौहाय माने गारनो बारा गोसो गयामोन नङा मान नोंथां हिनजावासो गारनो गोसो थ आरो जेन'बा बेयावहाय जुरिमाना फोनांलायो आरो ना जाय बांसिन गारनो गोसो गैया मान गोसो गैयामोन बेनो जुरिमाना माने बै हिन्जावहाय बेनो जुरिमाना हरनांगौ आरो ना।
औ नोंथां।
ने आसारखान्थिनि माने नेमफोरजोंहाय सलिबोदों आरो ना ओमफाय ओ जेनब्ला ओ सोरबा सासे सिखाव खावोब्ला माबा थिनि जाउननि थाखाय सिखाव खावोब्ला बे सिखावा सिखावखौहाय गामियाव बिब्दिनो ओ गामिनि रायजो राजा गामि गोरायुं आफादगिरि नेहाथ हालमाजि ज' ज' जानानै बिसार खालामो थिग बेबायदिनो बेनिफ्राय बे सिखावाहाय जुदि दायखौहाय गिदिर मावदोंब्ला
औनो
बेखौहाय सावरायनानै साजा होनाय जायो आरोना ओमफ्राय जुदि बिनि दाययाहाय जुदि बारा नङाबा गोरलैबा आरो ना सिाव सिखावा गोरलै गोसोबा ज जेनेबा दाययाहाय बारा गिदिर नङाब्ला बेखौ बुजायनानैनो माने बिसार खालामनानै बेयावनो फोजोबो आरो ना ओमफ्राय दानि समफोरावथ' जोंङो माने सोलायनायखौ गोबां नुनो मोनबाय मानो होननानै बुंङोब्ला। दा दानि दानि समावहाय जोंहा कर्ट दंसै नंङा होमबा आयेन दंकट जेराव बुंङो। जोंङो माबा मोनसे गिदिर दाय मावोब्ला जोंहा कर्टआहाय बिजिरहैयो लांनानै। जेराव नोंङो गामियावबो जोंङो दा गिदिर दाय भुहुलफोर मावोब्ला माबा मोनसे गोरोन्थिफोर मावोब्ला जोंङो माने सि खोमानानै दोननो हाया माने दोनजाथाव नङा आरोना। माबा मोनसे जायोब्ला। सिखोमानानै जाय दोनदों बिसोरनियावनो माने माखासे गिदिर खैफोदफोर गोहोमफोर माने साग्लोबनो हागौ आरोना बेनि थाखायनो जोंहा दा कर्टआसो बिजिरदो जाहैबाय जेन'बा फिसा फिसौ जेन'बा दाय मावनायनि माखासे बिसारफोरखौ दाबो खुंङो जेन'बा जोंनियावनो जोंनि ओनसोल फोरावनो नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंनि माने ओनसोलफोरावहाय जोंनि नियम निथिफोरखौहाय माने सोलिलाङो दासिमबो जों नुनो मोनो सोलिबाय थानायखौ माने बे अभार ड्राइभ माने गिदिरफोरखौल' जोंङो कर्टआवहाय थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। दा बेबायदियैनो नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय मेल बे माबाखौहाय बिसारखौहाय माबोरै माबोरै खुंनाय जायो मानि मानि खारनावहाय माखौ माखौ बिसार खुंनाय जायो नोंथांमोनहा नोंथांमोनहा माबोरै बिसार खालामो बेखौहाय आंनो एसे? फोरमायना नै होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन। नंगौ नोंथां जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मा बे जोंहा बेबायदि बारा कर्ट कासारिफोराव थांनानै बेफोरबायदि माबा होलायनाय दाय जाबसिन होलायनाय बा केस होलायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोना। बे गोदोनि समफोराव नङा ओमबा नोंथां। गामियावनो गामिनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंहा जेनाखि माखासे ओ माबाफोर फालिबोनाय नेम जेरै बेफोरबायदि बिसार खुंनायाव नङा ओमबा नोंथां बेफोरखौनो जोंहा नों बैफोरनि नेमखान्थिफोरखौनो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो गामियाव सासे गोरायुं थायो।
औ
लोगोसेनो गामियावहाय गोबां नेहाथारि ब थायो न' बा नोंथां-' आफादगिरि नेहाथारि बेफोरबायदि जोंहा गामिनिफ्रायनो गायसनना दोनजानाय माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ नंङा होमबा
औ नोंथां
दा बेयावनो जों नुनो मोनो नोजोर होयोबा दासिमबो गोबां गामियाव गामियावथ' मानसि हिसाबै जोंहा सुबुं माहारिया माने दायखौ खनसेखौ मावखायो नंङा होमबा नोंथां। बेफोरखौ जों नुनो मोनखायो गामि ओनसोलफोरावबो जेरै जोंङो मोनसे माबा गोरोन्थि मावोबा सोरबा सासे मानसिया बै मानसिखौहाय जोंहा ओ गामि नेम बायदि साजा होनो थाखाय जोंहा सिगां मेल मोनसे खुंग्रो नां खुंग्रोनांगौ जायो नङा ओमबा नोंथां बै मेलआवसो जों बे साजा होनाय हायो बेखौ नाथाय जों मेलखौहाय गामियाव सासे माने ओ जोंहा माबा थायो ओ लिंथुमग्रा मेल लिंथुमग्रा नङा ओमबा नोंथां हालमाजि होनो जायखौ जोङो
हालमाजि हो
बैखौहाय हालमाजिखौ जोङो ओ गावबुरा गावबुराया हालमाजिनो मिथिहोयो बेफोरबायदि मानो होनब्ला जाय बिथाङा ओ माबा नालिस होदों नङा ओमबा जोंनि बर'आवथ' बिनो नालिसखौनो होनो। ओ नालिस होदों जाय बिथाङा गावबुरानो खोन्था होयो मिथिहोयो। अब्ला गावबुराया बेखौ ओ हालमाजिनो मिथिहोयो जाय लिंथुमग्रा बेनो नङा ओमबा नोंथां?
अब्ला बै लिंथुमग्रा बिथाङा सान मिटिं जागोन मेल जागोननि सानसे सिगां लेंंथुमग्रोयो नङा ओमबा न'खर न'खर हाबनानै जेरै बे हालमाजिया न' खर हाबनानै खिन्थाना हैयो। गाबोनहाय उमुग ओरैबायदि ओरैबायदि मोनसे मेल दं उमुगनि सायाव उमुगनि सायाव बेफोरबायदि मुं होननानै नंङा ओनबा नोंथां?
औ आरो बिदि माबाखांनानै ओ जेब्ला जायो अखानायैहाय मोनसे टाइम लागोन ओ से बाजियाव बा ओ जिनै बाजियाव बिदियाव नङा ओमबा नोंथां? अब्ला ओ बयबो ओंखारलायबोसै बै होनाय समाव होखानाय समाव अब्ला फैनानै बैयावहाय जोङो ओ जायनाखि गामिनि आफादगिरि सायख'जानाय बिथाङा ओ मेलखौहाय माबायो ओ जागायजेेनना होयो।
औ
आरो बै मेलावनो बैफोरनि गोरोन्थिफोरखौहाय माने रायखांलायनो होसै। मा मावदों सिखाव खावदोंबा सिखाव खावदों। सोरजोंबा बुलायदोंबा सोरजोंबा बुलायदों बेफोरनि सायाव माने एसे बिजिरनानै होसै आरो नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो।
दा बेफोरखौ बिजिरजोबनानैनो दाया सोरनि माद सोर सासेनि माद बैफोर बायदिखौ माने आ आरो सिखाव खावदोंबा मानो खावदों? बेफोरनि सायावहाय माने माबा आ नायबिजिरनानै बा बिजिरनानै माने साजाखौ होनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? जोदि नोंथाङा गिदिर साजा मावदोंबा बेखौ एसे बिनि दायखौ गिदिरखौनो होनाय जायो जुरिमानाफोरखौबो गिदिर फोनांनाय जायो। साजाखौ माने एसे गोबांसिन जायो। आरो गोरलै गोरलाम बा फिसा फिसौ माबाफोर गोरोन्थि मावदोंबा आ बेफोरखौहाय माने फिसा फिसौ माबा होनानैनो साजा होनानैनो फोजोबो नङा ओनबा नोंथां बा रायजलायनायफोरनि गेजेरजोंनो। जाहाथे उन समफोराव बेफोरबायदि दा खालामफिनसै बेफोरबायदि होननानै नङा ओनबा? दा जोंहा बै गामिफोरावथ' गोबां बेफोरबायदिनो मेल मिथिं खुंबोखानाय गोदोनिफ्रायनो जोंहा मोनथिखायो जोंनि बर' हारि हिसाबै जोंहा माने ओ बेफोरबायदिखौ कर्ट कासारियाव थांनानै बेफोरबायदि माबा हैैलाया केस गेलेलाया दा थिग बिदिनो जों आथिखालावहाय नुनो मोनो जोंनि बर' हारिखौबो आथिखालाव एसे एनै कर्टफोराव थांनानै माने एसे एनै सोरनिबा सायाव दाय मावदोंबा माने आ आथिखालावथ' गोबां नुनो मोनो जे सोरनिबा ओ माबाया आइ जोआ सोरजोंबा खारफालांबाय बेफोरबायदिफोरखौ नङा ओमबा नोंथां?
औ औ औ।
औ दा बेफोरखौ लानानैनो माने कर्ट कासारफ्राव केस होनाय नुयो। आरो केेस होनानै माने जायहा दाय गैया जायहा दाय दं। बेफोरखौ माने बिजिरलायनानै साजाखौ मोनलायो आ ओ नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
दा बेफोरबायदिनो माने जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ माने गामियावनो मिथिं खुंनानै फोजोबदों। माने गोलाव माबाजों लाङाखै लामाजों।
ओ जुदि माने गोलाव लामायाव लाङोबा जों एसेब्लाबो माबा जाहैयो, माने रां रुफानिबो गोनांथि जायो। ओरै न'आवथ' नोंथाङा मोनस जेराव गामि ओनसोलफोराव माने गोबां सुबुंफोरानो गैयि न'खरफोरनि जायो। आरो बेफोर बायदिनो बारा माबा थाया गियान थाया कट कासारिफोरनि नङा होमबा। औ नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाथ' जाबायाबो जाबायानो।
औ जाबाय नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां बिदिब्ला दे गोजोनथोंसै।